औ हेल' ।
खोनादों ना?
ओं खोनादों दे नोंथां ।
ओं मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ आं मोजाङैनो दों नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दं?
दङ मोजाङै नोंथां। नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ आं कल खालामनायनि जाहोना जादों जों दा ओ मागो दमासिनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ। बिदिबा जोङो मागो दमासिआव जोङो फिथा जायो। जेरै लावदुम फि फिथा, एन्थाब फिथा, थावनि फिथा आरो नालेंखरनि लारु। सिबिननि लारु जों बायदिसिना फिसा जायो।
नंगौ ।
गिबि खेबावनो फिथा लावदुम फिथा जानो गोनां जाग्रोनो जानो गोनां मोनब्ला बेखौ अन गुन्दैखौ ओ माइरंखौ सोमना दोननानै जोङो ओ मिसिङाव एबा दिंखियाव देनानै जोंङ बेखौ गुन्दै खालामो । आरो दैजों एसे नाग्लिना लाना नै बेखौ जोङो थिथ्ला गिलिपजों ओ बे फिथानि महरखौ होनानै जोङो जोदौ खुगायाव होनानै बानायो जोङो। बिखौ जोङो लावदुम फिथा होनना थिगौ। नोंथांमोननि जाय फिथा बानायो लावदुम फिथाखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। ओ जोंनि हालामावबो नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ तिटलिनि खुगा बा खुरै बेफोराव जोङो ओ अनखौ होनानै आरो अनजों लोगोसे जोङो सिबिं सिनि आरो गुर होनानै जोङो ओ हुगुमा फिथाखौ जों सावनाय जायो। ओ आरो बिनि अनगायैबो बे जोङो खुखाराव खुखाराव जोङो ओ खौ होनानै जोङो बेयावबो बानायनाय जायो।
औ नोंगौ।
आरो जोङो नालेखर होनो थाखाय जों गिबियाव नालेखरनि ओ बिगुरखौ दानग्रोनाय जायो आरो बिगुर दानखांनानै जोङो नालेखरनिफ्राय नालेखरनि नालेखरखौ जोङो सुरखिनाय जायो ओ सुर खिखांनानै बेनि निफ्राय जोङो सुखिनायखौ जोङो आरो सिनिजों एवना लाग्रोनांगोन ओ सिनिजौ एरखांनायनि उनाव जो जोङो बै अनाव हो लगायनानै जोङो फिथाखौ सावनो हायो।
औ नंगौ आरो जोङो बायदिसिना फिथा बानायनानै जाबोयो। आरो आर रो मागो दमासियाव जोङो फिथाल' नङा आलासि उलासि फायबा जोङो ना बेदर बायदिसिनानि बायदिसिना लाबनानै जायो जों जयैनो। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जाना
मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
औ नोंथां आरो मागो मागो नंगौ।
ओ नोथांं बुं।
औ दे नोंथां बुं
जोङो ओ गावबा गावनि न'आवल' नङा जोङो गुबुननि न'आवबो जोङो मागो दमासि समावथ' जोङो बिदिनो बेरायनानै जोङो ओ फिथा जानायजों लोगोसे जोङो खुसिबो रानलायो थाङो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो ओ बयजोंबो जोङो मिनि खुसि थायो आरो जोङो ओ बोरबो लालायो बोरबो होलायो जोङो उन्दैफोरनो ओ जोङो बोर होयो। गेदेरफोरा ओ आरो उन्दैफोराबो गेदेर निफ्राय बोर लायो सनमान खालामो गेदेर गोलाव फोरखो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
जोङो गोबां रोखोमनि ओ फिथाफोर बानायना जानो हायो आरो। एनथाब होनो एनथाबखौ जों एनथाब सावनो थाखाय जोंनो थाव नां थावनि गोनांथि जाया जोङो ओ थां ओ नंगौ जोङो एन्थाब बानायनो थाखाय जोङो तावा बा जों साराय बेफोराव जोङो बानायनो हायो। बांसिन मोजांसिन तावायाव सावनो हायो मानो होनोब्ला सारायफोराव बारा एसे मोजां जानो नागिरा एन्थाब फिथा सावनो थाखाय। जोङो हानि तावा बानायनो हानि तावायाव सावनाय जायो जायखौ जोङो हानिफ्राय बानायनाय जायो तावाखौ।
औ नंगौ।
नाथाय ओ थावनि फि फिथा सावनोबा जोंनो गोबां थावनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ आरो जोङो एन्थाब एन्थाब फिथा बानायनोब्ला जोङो गिबि खेबावनो बेखौबो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनानै देनानै बेखौ अन गुन्दै बानायनानै दैजों दै बेयाव दै नाङा बेखो जोङो तावायाव होनानै जोङो बेयाव सि बिं एबा मिथाइ लारु ओ गुरु मिथाइ एबा सि सिनि नालेंखर होनानै जोङो बेखौ बानायनो हायो आरो। आरो बायदिसिना फिथा दंबैयो।
नंगौ नोंथां।
जोङो मागो दमासि समाव जोङो ओ आलासि जानोबो थाङो आरो जों आ ओ लोगोफोरजोंबो जोङो ओ बेरायबो बेरायथिङोबो जोङो मागो-दमासि समाव जोङो। ओ बेनि न'खर बैनि न'खर जोंनि थाबो जायो आरो लोगोसे जोङो रंजायोबो फिथा जानायजों लोगोसेनो जोङो। आरो ओ फिथा जानायनि फिथा जेना ओ जिनि जिदिनखालि फिथा सावगोन बेनि फुङाव आरो ओ जोङो ओ बेलागुर सावनाय जायो। ओ बेखौ बांसिन लावखार गथ' गथ' बा हौवासा गथ'फोरा ओ सावो जेरै ओ जों गिबियाव जोङो दुब्लिनिफ्राय नारा बा जोङो जिगाब लाबनाय जायो। लाबोननानै बेखौ जोङो ओ गिबियाव जोङो औवा दानग्रानै औवाखौ जोङो' ओग ओ गायग्रोनाय जायो। ओ खुन्था हिसाबै गायनानै जोङो बेयाव जिगाब बा थालिर गोरानि बिलाइ ओ नारा बिल नारा बेफोरखौ होनाय जायो होजाब हाबनानै ओ बेबायदिनो ओ जिदिनखालि फिथा जावगोन बेखालि खालि लावखार गथ' बा हौवासा गथ'फोरा फुङावनो ओ दुगैनानै जोङो ओ रावबो उथियावनो ओ जों सावनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि दिनोम सावखांनानै गथ' फोरखौ जोङो गामि गामि फिथा मागिनो थांनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेयाव बायदि रोखोमनि ओ गोदै गोबाब बायदिसिना रोखोमनि ओ थावनाय बेफोर फिथाखौ सावनाय जायो आरो।
आरो जोङो मागो दमासिआव जों बायदि बायदि जोङो फिथाल' नङा बायदि बायदिबो जायो आरो जोङो।
नंगौ नोंथां। फिथाजों लोगोसे जोंङो फिथाइ सामथायाइफोरबो जायो। जेरै आपेल, आंगुर बेफोरथ' बेफोरखौथ' जोङो बांसिन जाबफायानो थायो। ओ थालिर बेफोर थ' जोङो बांसिन न'आवबो मोनो आरो बायनानै- न मोनो दानि जुगावथ' बयनिबो न'खराव थालिर बिफां थायो नालाय- बेनिखायनो जोङो न'निफ्रायनो- गोबां ओ फिथाइ जाग्रा फिथाइ सामथाइखौ जोङो मोननो हायो।
औ नंगौ।
ए
आरो जोङो मागो दमासियाव जोङो आलासिनि न'आवबो थांनानै जों जयै, जोङो आलासि जालायना ना बेदर बायदिसिना जोङो जायैयो। ज' ज'यै थांनानै।
नंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे आलासिया जोंनो जानो थाखाय, बायदिसिना फिथा जेरै एन्थाब फिथा- हो लावदुम फिथा थावनि फिथा। दा नालखरनि लारु सिबिंनि लारु- आरो गुर मिथाइ निलारु। जोंनो बायदिसिना होफायो साहाजों लोगोसे। आरो बेखौ बेखौ जाखांनायनि उनाव दसे समनि उनाव आलासिया जोंनो ओंखाम जानो थाखाय, ओंखाम थियारि खालामनाय जायो। जेरै ओंखामजों लोगोसे जोङो। ना होफैयो बेदर होफैयो। आरो बायदि- बायदि बिलाइ मैगं मैगं दालि ओंख्रै बायदि -बायदि होफैयो जोंनो।
नंगौ। नोंथाङा दि साहा बुंबाय ओ साया। बेसे रोखोमनि थायो? बा मा माजों बानायनाय जायो जेरै नोंथाङा एसे बिनि बिदिन्थि होनो हागोन ना?
साहाखौ गिबि खेबावनो, दैखौ फुदुंग्रोना लाबाय ससपेनाव। ससपिन एबा तितलि फुदुंग्रोनानै लाबाय। बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो सापात होबाय। सिनि एबा संख्रिखौ होयो। आरो बिनि उनाव जोङो गाइखेर होनो गाइखिरबो होयो एबा लाल सा साबो लोङो। आरो बेखौ जोङो मोजाङै फुदुंनानै जोङो हाइजें होयोबा हाइजेंबो होनो हायो। बेखौ मोजाङै फुदुंनानै जोङो ओ लोङो आरो
नंगौ नोंथाङादि सापाट बुंबाय बे खौ मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां? फोरमायनो हागोन ना?
बेयो जाबाय जोंनि आसामाव मोनबांसिन जोंनि आसामाव मावनाय बे सापात बिलाइजों जोङो बेखौ सापात बिलाइखौ जों मोनसे मिचिंङाव बानायनानै बेखौ मोनसे साफात महर होनानै बेखौ जों साह लोंनो हा हायो आरो बे सापादा जाबाय मोनसे बिलाइनि फाय ओंखारनाय बेखौ फोराननानै बानायो।
नंगौ नोंथाङा गाइखेर बुंदोंमोन ना बे गाइखेरखौ मानिफ्राय मोनो नों नोंथाङा फोरमायना हालाय?
बे गाखेरखौ जोङो मोसौ मोसौनि मोनो आरो जारसि मोसौनि आरो बायदि बायदिनिफ्राय मोनो नाथाय जोङो मो सौ जारसि मोसौफोरनिखो बांसिनानो लोंनाय जायो। आरो जोङो बोरमा फोरनिफ्राय मोनो नाथाय सोरबा सोरबिया लोङो बोरमा फोरनिखौ बांसिनानो लोंनाय जाया आरो औ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो मागो दमासिखो ओ खुसि खुंलाङो ना मा बुङो नोंथां बेबायदिनो रंजा बाजाजो खुंलांनाय जायो जों ओ बखौबो नुयो जोंङो मागो समाव जों गोदान गोदान गाननायखौ ओ गोदान गोदान गाननानै गावनि आंगो बिमा बिफा बा ओ गावनि नख न'खरनि गासिखौबो बिबै बिबौआनो जा बिब' बिनानावानो जा बयखौबो सनमान लालायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो बेबायदि जानो हागौ मागो दमासि समाव गेदेरखौ मान लानाय उन्दै उन्दैफोरनो बोसोन होनाय बेफोरखौ नुनो मोनो जानो हागौ
जायो आरो मा दमासियाव जों गोबांथा खामानि थायो बेखौबो जोङो मावो
नंगौ नोंथां
हा नोंथां बिदिब्ला समाबो जानोसै जों उनाव सावरायबावनोसै नामा
ओ जागोन नोंथां गोजोन्थों नोंथां
औ दे